हेल'
अ हेल' नोंथां
औ औ
खोनादोंना
औ खोनादों नै
नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रियानो दंख'यो दा
अब्लालाय आङो नोंथांनिसिम कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादों।
औ औ दे एसे फोरमायलाय मा टपिकनि बागै सावरायनो नोंथां। औ सावराय जागोन दे। नोंथाङा एसे जि टपिकनि सायाव सावरायनायखौ फोरमाय हरलाय
आंनि टपिकनि सावरायनो आ जाहैबाय माने बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
अ अ बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां दे नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
बिदिब्ला जागायनो जेननो सैना नोंथां।
औ जागाय जागाय दे
बर'फोरनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे आबादजों आबाद मावनानै गावसोरनि जिउखौ खांबोदों गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि माइ आबादखौनो जोङो मोननो थाङो
औ औ
अब्ला गासिबोथ' बेबायदिनो साख्रि मावजोबनाय नङाथ' बेनिखायनो आबादजों सोमोन्दो थानाय बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ
माइ आबादजों लोगोसे गोबां आबादबो मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
मेसें बोथोराव मावनाय मोननो मोनो मावनाय नुनो मोनो आरो लोगोसे दैज्लां बोथोरावबो मावनाय गोबां मैगं थाइगंफोरबो मोननो हायो।
औ
बिदिब्ला आं बर'फोरनि माइ गायनायनि सोमोन्दैनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनसै नामा नोंथां
औ दे दे फोरमायलाय नोंथां
बर'फोरा माइखौ माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोंहा माइ माने सिगांनि बोसोराव गायनाय माइखौ जेनेबा जेब्ला हाजेननानै न'आव लाबोयो लाबोनानै मारा होनानै जेब्ला माइ फिथाइखौ आलादायै माने माइज्लिनि थाखाय दोनखायो। जेनेबब्ला फैबाय थानाय आरो उन समावहाय गायनो थाखाय बेबायदिनो बर'फ्राथ' बोसोराव खेबसेल'सो माव नङा नङा होनोमब्ला नोंथां माइखौहाय होनबा गुबुन गुबुन जायगा फोराव गुबुन रोखोमै मावो खोमा नाथाय जोंनिख्रुइ बेबायदि बोसोराव खेबसेल' मावनायखौ खौ नुनो मोनो आरो जों
औ
बिब्दिनो गिबियावनो माइज्लि खालामो बर'फोरा माइखौहाय दोननानै बाख्रियाव आलादायै दोनखायो बेखौ खोथिया फोनो थाखाय माइ जुलिखौ बानायो जोंहा बाख्रिनिफ्राय हानना लाबोनानै बेखौ बस्थायाव सोनानै बबेबा फखिरि बा बिलो बा बहबा दैसायाव सोमनानै दोनहैयो बिदिनो साननैबा सान साननै नङा सान सप्तासे गाहाम सोमनानै दोनहैयो बेनिफ्राय थिखोनानै लाबोनानै बेखौ बहायबा हायाव लखबनानै दोनो
औ
बे हायाव लखबनानै दोननानै बेवहाय थालिर बिलाइ बा माबा मोनसे थास' बिलाइ बा जिखुनु हक माने बिदुं मोनखांहोनो थाखाय थाबैनो गाजा बेरहोनो थाखाय बे बिलाइ बा बबेबा मोनसे बस्था बायदिफोरखौ खोबनानै दोनो आरो बिदुं मोननानै जेनेबा हाजोंहाय बियो थाबैनो गाजा बेरनो थाखाय बेबायदिनो जेब्ला गाजा बेरो अब्ला खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंहा दुब्लि फोथारावहाय हालेवो हालेवनानैहाय हाखौ खौ गोमोन खालामनानै जेब्ला हाग्राफोरखौ स्रायैनो बासिनानै जेब्ला दै सोनानै हाखौ गोमोन खालामो गोमोन खोथिया फोजानाय जायो।
औ
बे थिग बे समावहाय बै माइजिलिखौ लानानै थांनानैहाय बै दुब्लि फोथारावहाय साफा खालामनाय खोथिया फोग्रा जायगायावहाय खोथियाखौ माने बै माइ माइज्लिखौ खुबैनानै होयो।
औ
खुबै खांनायनि उनावहाय जेनेबा बेवहाय एम्फौ एनला बायदिसिना जेनेबा खोथिया एसे जौगाहा बोयोना अब्ला एम्फौ अनला दाउसिन दाउलाफोरा फैयो ना थानो थाखाय अब्ला जोङो बेखौ रैखा मोननो थाखाय मुस्रिनि जे सोंथेयो।
औ
आरो बिदिनो एम्फौ एनलाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय आंनि नुनायाव आरो ना माने बै जा जार्मान हाग्रा होननो ना नोंथां जार्मान हाग्रा खौहाय गेजेर गेजेर थुनानै दोनबोयो आरो। जेनेबा बे जार्मान हाग्राया उनाव मोदोमो जाहैदों बेयाव माबा मोनसे दं जाहैदों बे बिलाइयावहाय जार्मान बिलाइ हाग्रायावहाय। बिदिब्ला एम्फौफोरा जानो हाया होननानै होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
बेबायदिनो जेब्ला खोथिया फुजानाय जायो अब्ला खोथियाखौ फुनानै दुब्लि बारियावहाय माइ गायग्रा फोथ थाराव लानानै थांङो। लानानै थांनानै जाय दुब्लि फोथाराव माइ गायनो थाखाय मा दुब्लिखौ हालौनानै दोनो। आलौनाय खो नोंथाङा मिनथिखायो जानांगौ हालौनानै टेक्टर आथिखालाव ट्रेक्टरजोंबो हालौ मोस सौजोंबो हालौवो अनेख रोग' आथिखालावथ' बांसिनानो टेक्टरजों हालौनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। मानो होनना बुंङोब्ला दाथ' बिगियाननि मुगा न ना होनब्ला नोंथां।
औ औ
बिनिखायनो बांसिन आजिखालि टेक्टरखौ इउस खालामसै आरो। नो जेब्ला हाया दोखो दोखो हालौनानै मोनग्लियो अब्ला खोथियाखौ दुब्लि बारियाव लांनानैहाय माइ गायग्राफोरा गायो।
औ।
बेबायदिनो गायो बेबायदिनो जमा जमा ओंखारलायो बर'फ्रा। जोंनिखैजाय आरो बेबायदिनो हाजिराफोरबो लानानै गायो माइखौ आजिखालि। गोदो समावहाय जेरैबायदि खोनानो मोनबोदोंमोन आंङो बेबायदि आथिखालाव इसिबां नुनो मोनला आरो। मानो होनना बों बुंब्ला गोदो जोंङो जमा जमा बयबो ज' ज' ओंखारलायनानै माइखौ गायलायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' अ जुगाबो सोलाय बोबाय नंङा होनबा नोंथां बेनि थाखाय मान ए मोननो थांला आरो रावखौबो हाजिरा नंङाब्ला माइ गायग्राफोरखौ।
औ नंङा मानो होनोबा मानो होनोबा दानि जुगाव गावबा गावनो गासिबो मुखुब जालांनो हमबाय नालाय गाव गावबाागाव न'फ्रावबो गोबां खामानिखासै नालाय बेखायनो खायसे खायसे बर'ल' ओंखारलायो आरो ना ना नोंथां नोंथांमोनथिंबो ओंखारो जानांगौ?
औ नोंथां खोनादों बुं।
बदलफोर ओंखारलायनानै माइ गायलायलाय नै नुग्रा नुला नोंथांमोनथिं दा
खोनायाखै मोजां नोंथां बुंफिनलाय।
नंङा बदलफोर गायलायलायनाय नुगोना नुला होनदों गोदो गोदो गोदायथ' गोबां गाय ओंखारलायनानै जमा जमा ओंखारलायनानै गायोमोन दा नोंथांमोनथिं बिदि नुगोनना नुला?
बिब्दिथ' इसिबां मोननो थांला दंङो बेबायदिनो न'खरसे न'खरनि बेबायदिनो बिनो मोननो थांङो एसे एनै बार गोबांङानो मोननो थांला आरो। उनावहाय
मानो होनोबा गाव गावबागाव न'आव एसे दाना मुखुब जानानै थायोना नोंथांमोननिथिं माइ आबाद आबल' मावनाय जायो नामा बिनि अनगायै जेबो गुबुन आबाद मावनाय जाया नामा?
माइ आबाद मावो दैज्लां बोथोरावथ' माइ आबादखौ मावो जाहैबाय। ओ माइ आबादानो गाहाय जाहैबाय नालाय बर'फोरनिया। बेनिफ्राय मावो जोंनिख्रुइ बेसर आबाद बेबायदिनो सिबिं बेफोर मावो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय दङ जा मैगं थाइगंनि आबादफोर मावो गोबां
बिदिनो जोंनि जोंनि साइडखैबो बिदिनो गोबां माने जोंनि साइदआ बोरि जाहैबाय नालाय माइ आबादनि मावबांनायखौ बारासेबां नुनो मोना नों नोंथाङाथ' माइ आबादनि बागै फोरमायलांबाय नालाय आं दा नोंथांनोबो एसे जोंनि
ओनसोलनि बा जोंनि एरियायाव बे जोंनि साइथिंनि मावनाय आबादफोरखौ फोरमायना होनोसै मानो होनोबा जोंनि साइथिंजाय मावनाय आबादफोरा माने बांसिनानो गोरान आबाद आरोना। बिदिनो जों माइ आबादखौथ' मावनाय जाया नालाय एसेबां दैनिबो एसे बारा सुबिदा गैया नालाय बेनिखायनो जोंनिथिं बांद्राय गोरान आबादखौनो मावनाय जायो आरोना जों गिबियाव गोरान आबाद बेफोरफोरखौ मावनाय होनोब्ला जोंनि जोंनि ओनसोलाव बांसिन जेरै हालदै हायजें बिदिनो सबाय सिबिं आरो आथिखालाव गोदान गोदान आदब बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। जेरै ड्रागन गायनाय तुरमुस गायनाय बिदि बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो सापाद बागान लबार बागान बा ना जोंनि आबाद थालिर बागान बेफोरखौबो जों गोबां मावनायखौ नुनो मोनसै बेफोरनि
आतसा नोंथां ओ नोंसोरनिथिंजाय ओ माइ आबादखौथ' मावा नालाय अब्लालाय नोंसोरनिथिंजाय माइफोरखौहाय बायनानै जायो नामा नोंथां?
औ औ जोंनिथिंजाय औ माने होनोबा जोंनि थिंजाय माइफोरखौ जि जायगायाव गायजायो बिसोरनि जायगायाव जों सोरबा खायफा खायफाया माने बैसोरनो माइ गायैनि सिगांनो माखासे रांफोर हरनानै दोनो समाव माइ गायनाय बे समाव बिसोरनो सोरनोबा थोयियाव नांब्रबगौ जानाय रांफोरा खामानिफ्राव रांनि गोनांथि जानायफ्राव रांफोरखौ हरनानै दोनो आरोखि बे समावनो माने हरनानै दोनखानानै जेब्लानाखि माइआ मोनगोन बा हानानै मारा होखांनाय जागोन बे समाव माने बिसोरो गावसोरनिबो हरनाय राङा बिनि बदलै माइखौनो लाबोगोन होननानै बिदिनो रां हरनानै दोनो आरोना आरो आं नायनानै मोनबाय जे
माइ आबाद मावनायनिख्रुइ गोरान आबादाव बांसिन मुलाम्फा दं होननानै आं सानो माने माइ आबादाव जोङो बिगानैनि बिगानै बिगाथाम मावोब्ला जों गोरान आबादखौ जों बिगासे से बा देर बिगानि गेजेरावनो माइ आबाद बिगाथाम बिगाब्रैनि जि बेसेयानो बेखौ थिखोनो हायो होननानै आं सानो माने मोजां आबादखौ मावो आरोना मालाबा खायफा खायफा आबादजों जाया खायफा आबादजों हायो आरोना खेथि थिखोनो मानो होनबा माइ सिजोन मोनसेल' मावनो हानाय जायो मानो होनबा दैज्लां बोथोरावल'सो माइ आबादखौ बांसिन मावनो हानाय जायो नालाय
उम
बेनि उनावबो जेब्ला मेसें बोथोर जायो अब्लाथ' जेबो बे आबाद मावनाय जाया नालाय माइखौ जोङो बेखायनो बुंनो हायो जे गोरान आबादा जाखो जोंहा दैज्लांआनो जा मेसेङानो जा जि जायगायाव बोरि जायगा बेयाव जोङो गोसोबायदि मावबाय थानो हायो माने जों जेरै माइ आबादखौ मावोब्ला जे दैज्लाङाव एम्फौ एनलानि थाखाय मुलि सारनांगौ जायो थिग बेबादिनो गुबुन गोरान आबादफ्रावबो बिदिनो लानांगौ जायो आरोना आबादालाथ' एखेयानो जायो। नालाय नाथाय खायफा खायफा गोरान आबाद फ्राव एसेबां खामानि जाया होननानै आं सानो माने खायफायाव
बांसिन जायो खायफायाव एसे खम जायो आरोना जेरै जों हालदै हाइजें गायोबा हालदै गायोबा जोंहा जायखौ हालदै गायनायाव जोङो हालेवनानै लाग्रोनांगौ हालेवनानै लाग्रोनानै बेखौ मोसौनि नांगोल बा ट्रेक्टरनि नांगोलजोंबाबो बोजायो बा खदालों जावनानैबाबो जों हाखर जावनानै बेखौ हालदैखौ लाइन लाइन लाइन लाइन होलांनानै बेखौ खोबनांगौ जायो। बेखौ खोबनानै जेब्ला बे खिलिबोयो खिलिबोयोब्ला आथिखालावथ' जोंहा गोबां मेडिसिन बाहायनायखौ नुनो मोनसै मेडिसिन बाहायनानै जोंहा हालदैखौ मुलि सारनानै होनानै देरहोयो जेब्ला फिसा फिसा खिलिबो